औ खुलुमबाय नोंथां
खोनादों ना
हेल' खोनादोंना औ खोनादों खोनादों आं नोंथाङा? हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों ना औ आं खोनादों हेल' औ खोनादों आं
खोनादों दा ना
औ खोनादों नोंथां ओ सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय औ नोंथां
हाबायाव
जोङो बे समाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै नों- थांजों दसे सम सावरायनो औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय औ खोनादों नोंथां
औ गिबि गिबियावनो बेलासिनि गोजोननाय लाहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला जोङो बे बेलासि समाव दान्दि से सोलोंथाइनि सोमोन्दै औ औ खोनादों
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
हेल'
औ खोनादों
खोनाबाय नामा दा
आं खोनागासिनो नोंथां
नेटनि प्रब्लेम जादों
आं खोनागासिनो
हेल'
औ आं खोनागासिनो बुंनायसै
खोनादों ना
औ आं खोनागासिनो नोंथाङा बुंनाय
माबा नोंथांनिखौ बारा खोनायाखै आरो ना
अ आंनाथ' नेटाथ' थिगानो औ खोनादों आं मोजाङैनो खोनादों
हेल'
औ आं खोनागासिनो नोंथां
खोनादों
औ आं खोनागासिनो बुंनायसाय
दा खोनाबाय नामा
आं खोनागासिनो
हेल'
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो नोंथाङा बुंनायसै खोनादोंना औ आं खोनागासिनो
खोनादों
औ आं खोनागासिनो नोंथां हेल'
खोनादोंना
आं खोनागासिनो नोंथां नोंथाङा बुंनायसाय
बे समाव आङो ओ सोलोंथाइनि बागै नोंथांनिसिम गुसुङै बुंहरनो सानदों
औ दे बिदिब्ला बुंनो हागोन
बुंजागोन नामा नोंथां
औ बुंजागोन नोंथां
सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथियो नङा होमबा सोलोंथाइया जाबाय मानसिनि माने थांना थानाय जि जिउआव मोनसे गोनां बाहागो होननानै जों बुंनो हायो खोनादोंना
हेल'
औ आं खोनादों
हेल'
सोलोंथाइया बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थायो
खोनायाब्लाबो आङो बुंहरनोसै
आं खोनागासिनो नोंथां